औ ओ नोंथाङा सम दसे सम होनो हागोन ना नोंथां। आंजों रायज्लायनो औ। ओ जोंनिया ओ नोंनियाव फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय बर'फोरनि संनाय संनाय एबा जानाय लोंनायनि बागै नोंथाङा ओ एसे बुंफोरथिना होनो हागोन ना।
औ हागोन थारैनो जोबोर मोजां आयदा। ओ जानाय लोंनाय संनाय खावनाय होनोब्लाथ' जोंहा ओ जोंनि बर' हारिमुआवहाय जोंनि बर' हारि-हारिमुआवहाय बायदिसिना राव धोरोम आसार खान्थि गाननाय जोमनाय दामनाय देनाय मोसानाय मुसुरनाय गोबारैनो गोनांथार नङा होमबा दा बेनि लेखायै जोंहा जानाय लोंनायाबो जोंनि ओ जानाय लों जानाय लोंनाय एबा संनाय खावनायाबो जोंनि बर' हारिमुआव दङ नङा होमबा दा जानाय लोंनायाबो एंगार हायै मोनसे बाहागो जोंनि बर' हारिमुनि दा बेबादिनो जोंहा जानाय लोंनाय संनाय खावनाय होनोब्ला बायदि रोखोमै ओ जोंहा ओ ओंख्रि संनानै खावनानै जोंहा जानाय जानाय खौ जों नुनो मोनो नङा होमबा जोंनि बर' हारिमुआवहाय। ओ जों नुनो मोनो जोंनि बर' गामि गामि ओनसोल ओनसोल बायदि रोखोमै ओं ओंखाम ओंख्रि बायदिसिना जोङो संनानै जानायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा गोथाव गोथाव। बायदिसिना हमनानै लाबोनानै ओ खानानै लाबोनानै गावनो बुथुमना लाबोनानै जोंहा ओ जोंनि बर' आइजोफोरखौहाय गोथाव गोथाव संनाय। खौ जों नुनो मोनो जेरैहाय ओ अनला ओंख्रि नङा होमबा अनला ओंख्रिखौबो जोंहा ओ जोंनि बर'निनो ओ एंगार हायि ओंख्रि होननानै जोङो मानिनानै लानाय जायो नङा होनबा दा बेनि उनावहाय जोंहा ओ खारदै ओंख्रि थायो ओमफ्राय सबायजों साम नङा होमबा सबाइजों साम संनाय बेथिंजाय दङ नारजि अमाजों नारजि ओ बेथिंजाय दङ जों हा लाथा एम्फौ खांख्राइ ना गांजेमा नङा होमबा
औ
बायदि बायदिफोरखौ जोङो संनानै जानायखौ नुनो मोनो दा अनला अनलाखौहाय मारोरै सङो होननानै बुङोब्ला बेखौ आङो माबालायला ओ अनलाखौहाय जोंहा बायदि रोखोमै संनायखौ जों नुनो मोनो जेरैहाय औवा मेवाइ औवा मेवायाबो मोनसे जोंनि बर‌ हारिनिनो माबा नङा होमबा ओंख्रि औवा मेवायखैहाय जोंहा अनला ओंख्रिजों जों संनायखौ नुनो मोनो ओ गंगार दुन्दिया हो लानानै ओ दाउ बेदरजोंबो संनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा खारदै ओ बाहायनानै दा बेबादिनो जोंहा खारदैयाबो मोनसे बर' हारिनिनो नङा होमबा खारदै नङाब्ला सो ओ जोंहा बायदिसिना ओंख्रिया जोंहा सोलिनो हा जोंनि बर बर गामियावहाय बेबादिनो जोंहा ओ जायानाखि जोंहा खारदै ओंख्रि खारदै ओंख्रि होनोब्लाथ' जोंहा बायदिसिना हाग्रानिफ्राय ओ बुथुमनानै मोनबोनाय हाग्रा बं मैगं थाइगं जेरैहाय माना मुनि थुन थुनि गुथा ओ खुथ्रा ओ बायदि बायदि जोंहा मैगं थाइगंखौ लाना फैनानै जोंहा खारदै ओंख्रि नाजों संनाय जानायखौ नुनो मोनो ना गोरानजों संना जानायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा दा बे रोखोमैनो जोंहा नाजों संनानै जानाय होनोब्लाथ‌ जोंनि आइजोफोरा ओ ज ज नो दैमा फुख्रि जाम्फै दंगफोर
औ
ओ आखाइजोंनो हमनानै लाबोयो नङा होमबा ओ जेरैहाय खां ख्राय ना गांजेमा बेफोरखौबो लाना फैनानै जोंनि बर' आइजोफोरा गावनि नआवनो ओ बायदिसिना ओ हाग्रा बंग्रानि मोननाय खारथिंनानै लाबोनाय ओंख्रिफोरजों जोंहा ओ खारदै ओंख्रि बाहायनानै जोङो संनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा।
औ नंगौ
दा एखे रोखोमैनो साम ओंख्रि होनोब्ला जोंहा साम खौ बांसिनानो ओ सबायजों संनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा सबाइजों सङाब्लाबो ओ दालि खारैजों जोंहा साम बिब्दि संनायखौ जों नुनो मोनो दा साम खौबो एखे रोखोमैनो जोंनि आइजोफोरानो ओ फुख्रिफोरावहाय जोंहा दांग्रुब दांग्रुब ओ हमनानै लाबोना फैनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा दा बिदिनो जोंहा लाथा एम्फौ लाथा एम्फौआबोथ जोंनि बर' हारिमुनि मोनसे एंगार हायै ओ खाजा नङा होमबा बेखौबो नआवनो फिसिनानै जोंहा संनानै जानाय जायो ओ बिथिंहाय दङ नाफामखौबो जोंहा नाफाम बाथो थोन खालामनानै जोंहा थिनानै दोननानै जोंहा एसे एसे बाथोन बादि जानाय जायो ओंख्रियाव होदला होदला नङा होमबा बेबादिनो दा संनाय खावनायनि बेलायाव जोंहा जौखौबो मख'फानांगोन नङा होमबा। जौआाबो जोंनि बर' हारिमुनि मोनसे ओ संनाय बिखान्थि। नङा होमबा लोंनाय जायो बेखौ संनानै न'आवनो थिग बेबादिनो जोंहा। बायदि बायदि रोखोमै जोंहा बायदि बायदि नेमखान्थि ओ संनानै जानायखौ जों नुनो मोनो आरो नङा होमबा। जेरैहाय थास' थास'खौबोथ' जोंहा ओ मोन सेबो बाहागोखौनो गारजाया जोंहा थास'नि बिथ'राइ थास' बिसं थास' बिबार थास' आथें बायदि बायदि नङा होमबा मोनसेबो बाहागोखौनो गार जाया दा बेखौहाय जोंहा थाइस' बिबारखौ अमाजों जानाय नुनो मोनो। थास' बिथ'राइखौ ना गोरान जों जानाय नुनो मोनो संनानै नङा होमबा दा बेदिनो। दा नोंथाङाबो जोंनि जानाखि बर' हारिमुआवहाय संनाय खावनायथ' जायो नालाय ओ अनलाखौहाय माबोरै संनाय जायो नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा? ओंख्रिफोरखौ माबायदि संनाय जायो।
औ हागोन नोंथां ओ जोंथ' अनलाखौ बिदिनो ओ बुहुमनि मोनसे जोंनिया बर'फोरनि ओ गुबै ओंख्रि होनना मिथिनाय जायो नङा होमबा। ओ जोङो बेखौ ओ बिदिनो जोङो गोबां रोखोमनि ओ माइ रंफोरजोंबो संजायो ओ बिदिनो जोङो ना, बेदर ओ नङालाबासिनो जोङो गोबां ओंख्रिफोर होनानै संनायाव जोंहा बर' आइजोफोरा मुखुबखा नङा होमबा।
औ
जोङो बिदिनो सेवालि बिबारजों अनला बासिगि बिबारजों अनला एबा जोङो गाम्बारि बि बारजों अनला ओ बिदिनो जोङो गोबां ओ लाइ लाइ बिलाइफोरजोंबो जोङो फाख्रि जानायखौ नुनो मोनो। एबा मुला गोरानजों ओ सेवालि बिबारफोरजों। गोबां ओ रोखोमनि जोङो मेगंजों संनाय नुनो मोनो। ओ जेरै जोङो अनलाखौ संनो थाखाय जोनो गिबियावनो अ-अनलाखौ जोङो मोनसे आयजेंआव दैयाव सो सोमनानै दोननाय जायो जोङो जखा लानानै बिदिनो फुरिसेफोरावनो जोङो नेवमानानै। उन उन्दैया बुरजा जाय जायो ओ बेनिखायनो जोङो खुरैसेफोर लानानै जोङो सोमना दोनो जेब्ला बियो ओ रुइगोन अब्ला बेखौ मोनसे आयजेङाव जोङो थिखांनानै बे दैखौ सरद होनाय जायो। ओ बेनि उनाव जोङो बेखौ उलार एबा जोङो दिंखियाव देनायखौ नुनो मोनो ओ देखांनानै। ओ जोङो ओ बिदिनो सारायाव दै जाननानै जेब्ला बियो गोदौगोन। अब्ला बेहाय जोङो। ओ बेखौ जोङो आखाइजों साबस्रि साबस्रि जोङो होनाय जायो जेब्ला बेखौ ज' होयो। अब्ला बियो थथ्रा थथ्रि जाजोबो ओ मो जां जानो नागिरा बेनिखायनो जोङो साबस्रि साबस्रि होनायखौ नुनो मोनो। ओ जेब्ला बियो होबाय थानानै ओ बेखौ जोङो होनाया जोबगोन अब्ला जोङो। ओ खारदैखौ होनाय जायो ओ
बेउ
जोङो बिदिनो खारैखौ होनानै बेखौ ओ मोनजासिम बिदिनो गोदौ होबाय थाबा बियो मोननाय महर लाबा बेखौ गंगार थुनदियाफोर होनानै। ओ जोङो गोदोनिफ्रायनो बेहाय रं मस्ला मस्लि होनानै जाबोनायखौ जों नुनो थाङाखै। बेहाय बिदिनो खारै एबा बानलु बिदिनो जोङो देना होनानै बेहाय जोङो ना एवफ्रानाय एबा जोङो बेदर एवफ्राना लाना बेहाय जोङो जिखुनु जोङो एवफ्र्राना लानानै बेहाय होनाय जायो। होनानै जिखौ मोनजासिम जोङो संना जानो हायो बेनि बादैबो जोङो खारै संनायनि बागैबो जोङो मेखिबो जानो हायो अनलाखौ जोङो बिदिनो थाइगिरफोरजों जोङो ना होनानै अनला बांसिनै जोङो जानायखौ नुनो मोनो नङा होमबा
औ
जोङो बिदिनो थाइगिरखौ जोङो एवफ्रानाबो लायो एबा जोङो लास मोननो खमायाव जोङो उनाव जोङो जेब्ला मोननोसै सम अब्ला होनायखौबो नुनो मोनो बिदिनो जोङो अनलाखौ जोङो गोबां रोखोम रोखोमनि बिदिनो होनाय जायो जे गलायनानै लानायबो जोङो दैजों गलायना लानानै होनायखौबो नुनो मोनो बिदिनो दैयाव जोङो गलायना लानानै होयो जेब्ला नाय एफ्रानायखौबो उनाव जोङो मेखि संबा मोननो खमायाव होनानै जोङो थाइगिर एवफ्रामना लानाय एबा एवफ्राना लासिनो जोङो होनो हायो मोननाया लासेनो जोङो बिदिनो सङो बिदिनो जोङो अनला ओंख्रिखौ जोङो गोबां बर'फोरनि फोरबो फोराव जोङो फालिनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा
मोनो मोनो औ
जेरै जोङो बर'फोरनि हाबायाव जोङो गोथार जुलिफोराव जोङो बिदिनो अनला ओंख्रिखौ जोङो बाहायनाय जायो जोङो हाथासुनि खुरनाय समायाव जोङो अनला ओंख्रिजों दाउजों संनानै खैना गोदान एबा खैना गोदाननि लोगोरिफोरा जोंनो बर गोदाननो खुरना होनायखौ जोङो सिथ्लायाव खुरना होनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा
मोनो मोनो औ
बिदिनो दानि दिनाव जोङो गोबां गिदिर गिदिर हाबा खुंबाबो जोङो अनला ओंख्रिखौ जोङो रायजो राजाफोरनो जाखोनायखौ गोबां नुनो मोनदों नङा होमबा
औ नंगौ
आगोल बिदिनो जोंनिया नेमखिनिखौल' जोङो खालामना दोनोमोन नाथाय जोङो दानिया रायजो राजाफोरनो गोबां जाहोनायखौ नुनो मोनो बुंनो थाङोबा बिदिनो जोङो आघोन मांखो फोरबोफोरखौ बरफोरा फालिनाय जायो नङा होमबा। माइरं गोरलै होनाय समाव जोंहा बेयो। रायजो राजाफोरनो ओ-गोबां बिदिनो मैगं बेदर एबा जोङो। ओ-लाइभजों जोङो फाख्रि संनानै जाहोनाय जायो। बुंनो थाङोबा जोङो लायफाख्रि संनानै ओ-संनायखौ माबायदि सङो होनना बुङोब्ला। ओ-जोङो लाइ लाइखौ थावजों एबा जोङो खारैजों गोसोबायदि रहायना लायो। खारैजों होनानै रुहायनानै बेखौ दै होनांगौ रहायनाय जेब्ला बियो रबजोबगोन अब्ला दै होनानै बेखौ गोदौहोनानै अन गुन्दैखौ आखाइजों साबस्रि साबस्रि होनानै बेखौ खारै एबा जोङो फालौ संख्रै नांगौ बायदि होनानै गंगार दुन्दिया एबा दुन्दिया होनानै हाइजें बिलाइफोर होनानै जोङो बेखौ मोनजासिम संनानै रायजो राजानि जाहोनायखौ जों नुनो मोनो बिदिनो जोङो गोबां बिदिनो सबायजोंबो अनला होनाय जानायखौ जों गोबां नुनो मोनो सामजोंबो संनायखौ जानो मोनो ओ-गोबां रोखोमनि। बर आइजोफोरा ओ-संनाय खावनायफोरा मा ओंख्रि संनायाव मा होदेरबा। गोथाव एबा खहाब थाना जागोन बेखौ मोज मोजाङैनो मिथिखायो नङा होमबा ओ बुंनो थाङोबा ओ-जोङो बरफोरा ओ सानसेयाव बोथिथामखौ जों जानायखौ नुनो मोनो। नाथाय ओ-आथिखालाव गोबां सालायबाय बिदिनो जोङो गुबुन हारिफोर खौ नुनानैबो फुंफोरावबो जोङो बिदिनो आगोलहाय। ओ-खोनानो मोननाय बायदिबा गोदो गोदायनि समाव जोङो फुंफोरावनो बिथांमोना। ओ-जौ जुवा ओ-बिदिनो सेरेबफोर ओ-बिदिनो जौ गिसि गोरानफोर लोङोमोन होनना मिथि नाय जायो नाथाय आथिखालाव जोङो। बिनि जागायाव जोङो साहा लोंनाय जायो ओ